ओं औ नोंथां
ओ गोजोन मोनाबलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासि हरग्रोनाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय।
औ ओ नोंथांजों आङो माने जोंनि जेनेबा आबादारिफोरा माबायदिहाय जोङो आबादखौ मावलाङो बेनि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा आंनो समो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन
औ जेनि जेनेबा जोङो आबादखौ माबायदि मावलाङो बेनि सायाव एसे सावरायलांसै ना नोंथां
औ-औ नोंथां
बिदिब्ला आंनो जागायजेनसै नामा
औ
ओ जोङोथ' दा जों गिबियावनो आबाद खौ होनोब्लाथ' जोङो दैज्लां बोथोर दा नङा होमबा ओ जोङो गिबियावनो जोङो माइ माइ आबादखौ मावग्रोनाय जायो दैज्लां बोथोराव
औ
जोङो माइ आबादखौ नांथारगौ जोंनो जिउआव जेनेबा जोङो माइ आबाद नङाब्ला जोङो ओंखामखौबो मोनजानाय नङा जोङो थांना थानोबो हानाय नङा। नङा होमबा नोंथां
औ-औ
औ बिदिनो जोङो माइ आबादखौ माबायदिहाय मावो होनबाथ' जोङो माइ खौहाय जेनेबा जोङो गायनो थाखाय जोङो जेनेबा खोथिया नांग्रोगौ नङा होमबा ओ जोङो बेाय खोथियाखौहाय माबायदिहाय माने फोयो होनबाथ' जोङो जेनेबा आगोलावहाय जेनेबा गायखांनानै जेनेबा जाखांनाय माइ खौहाय जोङो बिधान होनना बुङो जेनेबा माइज्लि बिदि होनना मिथिनाय जायो जेनेबा जोङो बेखौहाय जेनेबा जोङो न' न'खराव गैयाब्ला जोङो माने हाथाय बाजारावबो जों बेखौ लायनाय जायो जों बेखौ लायखांनायनि उनावहाय जोङो माने बस्थायाव सोनानै बेखौ गोराहै खाथिनानै बेखौहाय जोङो जेनेबा दैखर एबा फुख्रि खा खाथियाव थानाय जेनेबा बेवहाय जोङो माने बेखौ दैयाव सोमनानै दोननाय जायो आरो
औ नंगौ नोंथां।
बेनो बेनि बिनि खानसे सिगां जों बेखौ सोमनानै माने जोङो बिनि अखानायै आखाइ जों बेखौ जेनेबा जायखौ जों माइलिखौ सोमना दोनदों बेखौ जोङो थिखांनानै दसे सम दोनथुमनाय दोननाय जायो आरोना जेनेबा जोङो दै सुरदनो थाखाय बेखौ दै सरद खांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ जेनेबा मोनसे जायगायाव जमा दोनगोन जेबा उसुंलाफोराव जोङो जमा दोननायखौ जों नुनो मोनो औ बे बेखौ जहाय जोङो जमा दोनखांनायनि उनाव जों बेनि सायावहाय जेनेबा बेखौ जोङो हरसे दोनगोन नालाय जोङो माने बिनि सायाव जेनेबा थालिर बिलाइ बिदिनो माबा मोनसे जोङो खोबनानै दोननाय जायो आरोना
औ नंगौ नोंथां
औ बिनि उनावहाय जोङो बेखौ फोनोथ' जोंहा जोंनो फोथारनांगौ जाहैबाय नङा होमबा नोंथां
औ-औ
बेनि बेनिखायनो जोङो फोथारखौबो हाले एवग्रोना लाग्रोनाय जायो बेखौ फोनायनि सिगां मोजाङैहाय जोङो मोखौजोंबो हा हालेवनो हायो ओमफ्राय जोंहाथ' दा दानि मुगायाथ' जोंहा ट्रेक्टर ट्रेक्टर ओंखारबाय बेजोंबो जोङो हालेवनायखौ नुनो मोनो। बिदिनो जोङो हालेवनानैहाय जोङो बेखौ जेनेबा फोथाराव लांनानैहाय जोङो बेखौ फोनाय जायो आरोना। जेनेबा फुं टाइमावहाय जोङो जेनेबा बेखौ फो फोथारखौ हालेवनानै जेनेबा फोथारखौ मोनहोबाय जेनेबा फोनो हानाय बेफोरबायदि खालामबाय हाखौ गुन्दै बेनि उनावहाय जोङो जेनेबा ओ सानजौफु जानाय टाइमावहाय जोङो सान्दुंजों एसे रानो होनोनानै माने खोथियाखौ माने फोनाय जायो आरो नों
औ
औ बेनि उनावहाय जोङो बेखौ खोथियाखौ जेनेबा जोङो बिदिनो डायरेक्थ' गायनो हाया नालाय बेखौ जोङो जेनेबा जौ होनो नांबाय बे खोथिया जौनो थाखाय दानसेबा देर देरमाससो सम लायो आरोना
औ औ
बिनि उनावहाय जोङो बे खोथिया जौखांनायनि उनाव जोङो मानेखि खोथियाखौ फुनाय जायो। बिदिनो जोंहा माने रुवानिबो लानाय जायो आरोना बेखो खोथियाखौ फुनाय औ बिदिनो जोंहा बे खोथियाखौ होलांबाय थानायावनो जोंहा माने फोथारखौ जिखिनि फोथार जोङो माइ गायगोन बे फोथारखौहाय जोङो ट्रेक्टरजोंहाय नङाबा मोसौजोंहाय जोंङो हालेवनानै लाग्रोजोब लाग्रोजोबखायो। जिहेथु जों नाग्रोजोबखांनायनि उनाव जेनेबा खोथिया फुखांनायनि उनावनोहाय जोङो बेखौ माने गायनो हायो बेबायदि जोङो माने सुबिदाखौ लाहैनाय जाखायो आरोना।
औ औ
औ बिदिनोहाय जोङो गोदो गोदायथ' माने मोसौजोंनो गाससिबो फोथारखौ हालेवनाय बेखौ जों नुनो मोनबोदोंमोन जेनेबा जोङो उन्दै समावहाय दानियाथ' माने बेफोरबायदि न'खर न'खर माने मोसौखौबो जोङो हालि मोसौखौबो जोङो माने नुनो मोनला। बिदिनो जोंङो गाय मोसौखौसो लाखिनाय नुनो मोनबाय बांसिनानो गाइखेरनि थाखाय दानियाथ' माने मोसौ गैयैनि थाखाय माने ट्रेक्टरजोंनो माने गासैबो आबादारिफोरानो हालेव नाय नुनो मोनजोबो आरोना बिदिनो जोंङो जोंनिथिंजायहाय बिदिनो माइ आबादखौ मावलायनाय जायो आर ना मा मा माइ आबाद मावो होनना बुङोब्लाथ' जोंहा माने गिबियावनो ओ बिदिनो माइब्रा था थाहैबाय ओमफ्राय रन्जित बिदिनो जोसा माइ बिदिनो फदरबो सोथोरबो होननाय मोनसे माइ दंङ बेखौबो जोंनि एरियाजोंहाय माने गायनाय जायो।
औ
औ बिदिनो जोंनि माने माइ आबादखौ गायनाय जायो आरो ना नोंसोरनिथिं जाय माने माबायदिहाय माने माइ आबादखौ मावलायनाय जायो नोंथाङा एसे खोनन्थानो हागोन ना?
औ ओ नोंथाङा एसे बुंफिननो हागोनना नोंथां?
जोंनिथिंजाय माने बेफोरबायदि बेहाय जेनेबा आं दानि बावैसो बुंलांनाय बायदि जोंनिथिंजाय माइ आबादखौ मावलांनाय जायो आरोना।
औ औ ओ जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो नोंथाङा दा जेरै बुंलांदों जोंनि ओनसोलाव बिदिनो माइ आबादखौ मावनाय जायो आरो ओ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जेरै जों माइ गायनो थाखाय जोंनो खोथिया फोग्रोनांगोन नङा होमबा जों बे ओ फुराना माइनिफ्राय जोङो माइदि्लि बासिनानै दोननाय जायो आरो। खायफाहा बिदिनो बाजारफोरनिफ्राय लाबोनाय जायो आरो नोंथां। ओ खोनादोंना नोंथांङा?
औ खोनादों नोंथां।
औ बेनि उनाव नोंथाङा दानिसो बुंलांनाय बायदि जोङो बा फाथोनि बस्था हुथायाव जोङो ओ बे माइजलिखौ फुख्रिफोराव जोङो सोमनानै दोननाय जायो आरो। बेयो हर हरथामबा हरब्रैसो जोङो सोमनानै दोनो बेनि उनाव बे ओ माइज्लिखौ जोङो बोखांना लाबोनानै ओ बिदिनो हाफोराव दोननानै जोंङो ओ थालिर बिलाइ एबा थास' बिलाइजों जोंङो खोबनानै दोननाय जायो आरो। औ। बेनि उनाव ओ जोङो बेखौ फोनो थाखाय जोङो दुब्लिफोरखौ हेवग्रोनानै लायो। फोथारखौ ओ बेनि उनावहाय ओ बे माइज्लिखौ जोङो लानानै थांनानै खिरखा बा खादाफोराव लानानै जोंङो मोजाङै सारनानै फोनाय जायो आरो नोंथां जोंनि ओनसोलावबो।
ओ बेनि उनाव बे खोथिया जेब्ला जौ लांगोन मास मोनसे बा मास मोनैनि उनाव ओ जों बे खोथियाखौ जोङो फुनानै माइ गायनाय जायो आरो दुब्लि फोथार मोजाङै खारायनानैबा हेवनानै सामार होनानै। ओ बेनि उनाव जोंनाथ' ओ माइल' आबाद नङा नङा होमबा नोंथां जोंना गोबां आबाद दंङ। जेरै उफुरा खेथिनि मैगं थाइगंनि आबाद। नोंथांमोननि ओनसोलावहाय मा मा मैगंनि आबाद मावनाय जायो नोंथाङा बुंनो हागोन ना?
औ जोंनिथिंजाय जोंनि गामि ओनसोलावहायथ' जोङो माने दा दैज्लां बोथोरावहाय जेनेबा ओ माने बिदिनो ओ खुमब्रा माने ओ मा बेखौ खुन्द्रि थाहैबाय पथल थायो ओमफ्राय बिदिनो थाइसंबो खो खेथि आबाद मावनाय जायो आरोना जोंनिथिंजाय बि बिदिनो फालौ फालौबो। बेफोरबायदि आबादखौ मावनाय जायो आरोना जोंनिथिंजाहाय।
औ नंगौ।
ओ जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो दैलां बोथोरनि मेसें बोथोरनि जेरै जोंना दैलां बोथोराव जोङो थास' गायनाय जायो पथल जिंखा आरो बिदिनो लेस्रा दैलां बोथोरनि बा बानलु बेफोरबायदिनो बायदि बायदि जोंनि ओनोलावबो ओ उफ्राखेथि मावनाय जायो आरो बेफोर खेथिखौनो मावनानै जोङो न'आवबो जा जानोहायो जेरैहाय जोङो बाजारफोरावबो फानहैनो हायो आरोना नोंथां।
औ।
औ ओ दा नोंथांमोननि ओनसोलावहाय आथिखालाव टेक्स क्टरजों बांसिन हाल एवोना मोसौजोंनो हालेवनायखौ नोंथाङा आथिखालावबो नुनो मोनदों नोंथां?
ओ दाथ' जोंनिथिंजायहाय गोदोनि बायदि मोसौबो नुनो मोनबांला जोंनि जिहेथु जोंहा माने जोंहा दाथ' ट्रेक्टरजोंनो माने आं नुबाय थादो आरो ना दा आथिखालाव माने बेफोरबायदि हाल एवनायखौ।
औ।
आगोलाव माने मोसौफोराबो दोङोमोन नालाय माने दाथ' गैला बेनिखायनो आरो।
ओ जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो खायफा खायफा दुब्लिसे बा दुब्लिनि खैथा फोनो आनथाखौ खायफा खायफा दाबो आथिखालाव मोसौजों हेवो आरो नोंथां ओ बिदिनो गोबां हेवनायफोर आरो ट्रेक्टरजोंनो हेवनानै लाखिनाय जायो आरो।
औ नोंथांमोननि जिहाय ओमफ्राय मा मा आबाद मावनाय जायो माइनि आबादखौ।
औ जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो ओ जेरैहाय मा मा नि आबाद मावनाय जायो होनना बुङोब्ला माइफोरनि मुंखौ बुंनोसै ओ गुबुन गुबुनदो गायनाय जायो आरो मासुरि आरो ओ बिदिनो माइब्रा जोसायाथ' थाखायो आरो रनजित आरो बिदिनो बायदि बायदि माइ दं। नाथाय आं नामफोरखौ बारा मिथि स्लाबा नोंथां।
औ।
औ नोंथाङा मिथिगौबा एसे बुंना होदो ।
दा दाथ' गोदान गोदान माने माइ आबाद ओंखारनायखौ खोनानो मोनदों जेनेबा बिदिनो ओ जेनेबा थाहैबाय। बिदिनो गोबां माइ दङ' आंबो। बारा मिथिस्लाबनो मोना माने जोंनिथिं जाय माने गोर गोदान माइनि आबादखौ माने मावथ'नाय जायाखै आरोना जेनेबा दा थांनाय बोसोरनिफ्राय माने खो होननाय माइखौहाय जोंनि गामि ओनसोलावहाय मावनायखौ आं नुनो मोनदों
औ औ औ ओ बिदिब्ला नोंथां जोंना स माबो जाहोलांबाय नोंथांनिफ्राय ओ माइ आबादनि सोमोन्दै मिथि मिथिनो बा सावरायनो मोनना जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो नोंथां जों बेखिनियावनो दोनथ' जासिगोन नामा
औ दे नोंथां गोजोननाय मोनबाय नोंथांजों सावरायनानै औ